हेलौ औ नोंथाङा खोनादों ना औ औ मा खालामदों दायो औ दायो मा खालामदों नोंथाङा
दायो जेबो मावथयाखैमोन ओरैनो दंङ
औ जों दायो गावनि जिउखौ माबायदि खुं खुंलांनो हायो औ जों जों दायो जोंनि जिउखौ माबायदि खुंलांनो हायो बेखौ एसे रायज्लायनोसै ने ओं जोङो ना जि नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा मा मा मावनानै जोंङो एसेब्लाबो जिउखौ खुंलांनो हायो जेरै जों दाव फाराम एसे फोरमायलांनो हागोन हागोन नामा
औ जोंथ' औ औ जों दा न'खर फसंनो होनबाथाय जोंनो रांनि गोनांथि जायो नङा होमबा दा जोङो रां गैयाबा न'खर सामलायनाय हायाव न'खर सामलायना जोब
गोबां खस्थ' जायो
थाखायनो जोङो औ बेनि थाखायनो जों ङो सायख'ना लागोन आरो जेरै दाउ फार्म खालामो खायसे अमा फार्म खालामो आरो सोरबा सा
औ औ
दान मैगं थायगं फानो बेबायदिनो जों ओं गावनि नांगौ खिनिखौ जों न'खर खौ सामलायनो थाखाय गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जोङो औ औ मोनसे नङा मोनसे सम औ
हानाय बायदि जाहोयो आरो
औ सुफुंनो हायो औ औ नंगौ
जोंनि जायोना
औ नंगौ दा बेजोंनो जोङो गथ' गथायखौहाय फोरोंबो हायो। ओं
औ गथ' गथायनो बहि गांसे खन कलम मोनसे बायनोहानायानो औ खोनादों? दानि दिनाव
नोंगौ औ
बेफार खालामनानैबो सोलिनो हायो आरो जेरै जों खस ला गस्ला गस्ला जि बेफोरखौ दखना बा जोमग्राफोरखौ जोङो बायखांनानै लाबोनानै फानफैनानै जोङो बेजोंबो मोनसे न'खर सोलिलांनो हायो। आरो मैगं थाइगं फानहैनानैब्लाबो जोङो सोलिनो हायो। औ
औ
जों दायो जेरै नुदों बिमा माहारिया जि मैगं न'फोराव गायनानै मोनोना बेखौ फि थाइ सामथाइ एफोरखौ जोङो फाननानै लायनाय नुनो मोनो फाननानै फैसा गरसे गरनै मोननानै गथ'नो एसे एनै होनायखौबाबो होनो हानायखौ जों नुनो मोनो दा सिक्ल सिक्लनि फिस बा गथ'नि जानाय एसेब्लाबो टिउसन फिस बेफोरखौ एसेब्लाबो होनो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेफोरबोथ मोनसे न'खरनिनो दायथ' दायथ' नालाय
औ जों नखर फि फिथाइ सायखौ बांद्राय जाना गारलासे जों फाननायखौथ जों नुनो मोनथारो बेबायदिनो जोंनि थाखाय मोजां आरो बे फाननायाबोथ'। औ
औ जा गरसे मोनो बेबोथ' मोनसे नखरनि खरस मोनबोयो नङा होमबा?
औ
आरो गोबाङा सोरबा बायदिया ना फिसिनानै ना फिनाय फख्रि जावनानै बेफोरबायदिखौबो नुनो मोनो।
औ नोंगौ।
फिसा माने फुवान समाव बायनानै नाखौ फेदेरनानै नाखौ खौ माने उनावहाय देरोब्ला मोजाङै गिदिर गिदिर जायोब्ला बेखौ फानफिननानै लासे जेब्लाबो मुलाम्फा मोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेरै गय। फिथाइ बेफोर बेफोरबो मोनसे माने जिउनि जिउनि खुंनायनि राहा होननानै बुंजायो जेरै सा फाद दंफां साफ बिफां बेफोरखौबो गायनानै जोङो गरसे गरनै मास सैब्लाबो मोनोना। ना सप्ताहै मोनो ने सप्तै खायोब्लानो मोन
समबारबो जों सप्थायाहैखायो!
औ साफाखौ जों सप्ताहैखायो नालाय बेवहाय सब्तै एसे एसेब्लाबो जोङो बुथुम लांनो हायो। बेवहाय जोङो नखरखौ सोलिलांनो आरो गावनि जिउ एसेब्लाबो रेहाय होलांनो हायो आरो।
औ जों दा आथिखालाव नायोब्ला जों बर' बर'फोरा सुबुआ माने एसे एनैब्ला बोरि हाफोरखौ साफात गायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो बेवहायबो गोबां मा जायो जोंना हेफाजाब मोनो आरो गोबां फैसा फैयो जोंनियाव बबेयाव
रावबो बांद्राय ओरैनो थालिया जि गरसे फैसा दं बेजों एसे ब्लाबो ओ जोङो दखान फिसा खुलिनानैबाबो बेयाव एसेब्लाबो थाखा आरजिनायखौ जों दानिया नुनो मोनसै सै आरो। सिगांनि समावथ नाय जोङो दखानबो मोनसवामोन बा हाथाय बाजाराबो जोबोद गोजानाव थांनो गोनां जायोमोन जायनि थाखाय जोंङो नांगौ खि नि जिरादखौ माने थाबै मोननो हायामोन आरो नांगौ समाव जों औ नांगौ समाव औ नांगौ समाव जों मोननो हायामोन आग्लाय फिग्लाय नआवनो थायो बे मोन बि बिदिनो आरो ओमफाय आरो हाथाय बाजारावबो जोङो थांब्रबनानै बिदि माने साइखकेल साइकेलबो गैयैबाङामोन दैे सिगांनि समाव थाबायनानैसो जोंङो थांनो गोनां जायोमोन दानि सहज जालांबाय आरो लामा जाबाय जायनि थाखाय जों गारि गारि गाखोनानै जोङो गावनि नांगौ खिनबा बिदिनो जिउनि राहाबो लामा नागिरलांनोबो हाबाय आरो
औ
दा दखान फिथा होनानै जानायखौ नुनो मोनो बिदिनो बायदि मैया सिगाङावथ बेफोरबायदिथ गैयामोन जायगा खाथियाव खानाय सिननानै दखानमोन मोनसे खुलिनाय बेफोरबायदिबोथ नुनो मोनामोन ना औ आरो जि दखान गस्ला गस्लि दखान एफोरखौ जोंङो जे औ ए जोङो बेफोद गस्ला बायनो गोनांब्ला जोंङो टाउनाव दों दों थांनानै बायनानै लाना फैनो गोनां जायोमोन
ओं नोंगौ दा आथिखालाव जोंनि खाथि खालानि दखानफ्रावनो मोनो नंङासै बे गस्ला सेरे जुथाफोरखौ
औ औ सिगांनि सम आरो दानि सम जिउ खुंनाया एसे सोलायबाय आरोना सिगांनिया मोनजाबा जाबाय न'आवनो जि मोनबाय बेखौ नो जाबायमोन दानिया बे कार गावनियाव गावनिउस दि मोनो आरो बेलेगनियावबो जि फि थाइ सामथाय नुयो बेखौ एसेब्लाबो बायस'नानै जोङो फानहैनानै एसे एनै मुलाम्फा लानानै गावनि आखाइनि खरस मोननानै माने नख खर सोलिनो हायो आरो एसेब्लाबो
उम
आरो रबार दंफां गायनाय नुयो रबार दंफांथ' गोबां औ
औ दाउ अमा फिनानैबो जों जिउ खुंलांनो हायो। नखरनि नांगौ खिनिखौ जों सुफुंनानै लानो हायो बा मारामा माइरं मालाबा मैगं गैयाब्ला जोङो बेखौ बेखौ बेफोरखौ फाननानैब्लाबो मास नानै फाननानैब्लाबो जोङो बायफिननानै लानो हा हायो आरो
आफोर फिनाय मा मा नोंथां
मा होनदों
बर'फोरा बर'फोरनि न'खराव जिब जुनार फिनानै मा मा माबायदि फाननाय जायो मा मा जिब जुनारखौ फिसियो माने बर'फोरा खोनादों ना हेलौ